अ नोंथां खोनादोंं ना?
खोनादों नोंथां। खोनादों माने नोंथां नोंथांखौ आं मोनसे सोंथि सोंनि
औ नोंथां सोंजागोन।
नोंथाङाथ' दोरोङारि होन ओंख्रि होनब्ला बुजिखायो नोंथां।
औ मिनथिगो नोंथां।
माने बेफोरबायादिनो माने बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनब्ला माने नोंसोरनि समाजाव माने मा माखौ दोरोङारि ओंखि हिसाबै जानायखौ नोंथाङा नुनो मोनो?
अ नोंथां नोंथांनि सोंनाय बायदि आं फिननाय होनसै नोंथांनि सोंथिखौ आं मोजाङै बुजिनो मोनबाय नोंथां। ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रै जोंनि ओनसोलाव जिहेथु जों नारजि अमा आरो सबाय साम' आरो अनला खारैजों बायदिसिना थावनाय साम'बो होजायो बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव मोनथिगौ। जिहेथु जों नार्जि जानो गोनांबा नारजिजों जों लोगोसे फाथो नांगौ नार्जिया जाहैबाय फा थोनिफ्रायसो नारजि जायो नङा होमबा नोंथां।
नोंथां नंगौ नोंथां।
बे फाथोखौ जों सेबा आबाद फोथार बा दब्लाय फोथ था दब्लाय फोथारफ्राव जों फोनायखौ नुनो मोनो जेब्ला बे फाथोआ मोजाङै रज'यो बे फाथोनि बिलाइ खौ जों लाबोनानै फोरानो। आरो फोराना लासे बे फोथोफोरखौ एवनाबो जाजायो नाथाय जों नारजि बानायनो थाखाय बेखौ फोरानो अब्ला फोरानना मोजां रानोब्ला जेब्ला जों नारजि ओंख्रि संनो लागाबा बे नारजिखौ जों राननाय बिलाइखौ फाथोनि राननाय बिलाइखौ जोङो दैयाव मुरायै सोमना दोनो आरो सोमखांनानै जोङो बेखौ बोखाङो मोजाङै साफायै जाहाथे बिनि बाला हा धुलाफोराव खारो बेफोरबायदिनो जों नारजि ओंख्रिखौ बोखांनाय नुनो मोनो नारजि ओंख्रिखौ जों खारैजों सङो जा खारैनिफ्राय जों खारै बानायनो थाखाय जोङो मोनसे आयथा थालिरनि बिफांखौ नांगौ। आरो आयथा थालिरनि बिफांखौ जोङो दाननानै लाबना जेब्ला सानदुं दुङो बेखौ मोजाङै जिरो जिरनानै फोराननायखौ नुनो मोनो आरो फोरानखांनानै नोंथां बेखौ जों मोजाङै रानोब्ला अर सावनानै हांगार खालामना बेनि हांगारखौ जोङो मोजाङै लाबोनानै ओ दैयाव जोङो मोनसे सरनाय फसरनाय मदेल आदब बाहायनानै जोङो खारैखौ थोंजोङै मोनो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो बे ओ नारजि ओंख्रिखौ जोंङ संनो थाखाय बा अमाफोर बायदिसिनाजों सङोबोला जों अमाफोरखौ एवफ्रामनानै लाखानांगोन नोंथां। आरो निजि मानसिफ्रा थावनाय थावि बायदिसिना मस्ला बायदिसिना होयो आरो थावनाय थावि बायदिसिना जोङो बे बेदरजों जायो अमाजों जायो। रजों जायो सि दाउजों जायो जि गोसो। आरो बिदिनो खायफाया होयो गंगार दुन्दिया बायदिसिना बायदिसिना मस्ला मानसिफ्रा गावनि थावनायखौ नायनानै गुबुन गुबुन रोखोमै होनायखौ नुनो मोनो मस्ला आरिफोरखौ आरो संख्रै एबा बेफोरखौ होनांगौ जायो बेदिनो जोंनि ओनसोलाव संनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो आरो बेनिफ्राय जिहेतु अनला खारै अनला खारैखौबो जोंनि ओनसोलाव दाउ बे दर जानाय नुनो मोनो अनला खारैआखौ मानिफ्राय फैयो होनोब्ला जिहेथु जों माइ गायनानै आबाद मावनायाव माइ गायनानै जों माइरं मोनो बे माइरंखौ जोङो बा दानि जुगावथ' जों गोदोनि बायसा दिं खिफोरजों देनायखौ बारा नुनो मोनलिया एसे एनै नुबलोबाबो बायदिसिना ग्रेडार मिसिनफोरजोंनो जों गुन्दै खालाम खालामो मोजाङै सि दें खि बायदिसिनायावसो दे। मानो होनबा नोंथां। औ दानियाथ' बे। बेफोरबायदि नुला ग्रेन्डारफोरजोंनो गुन्दै खालामनानै बेखौ मोजाङै खालामना अनला खारै खारैयाखौथ' आं। आगोलावसो बुंलांखाबाय माबायदि मोनो नोंथां। बेफोर खारैखौ। जोङो अ जेब्ला दै गुदुं होगोन दैखौ फुदुंङो गुदुं खालामगोन आरो बे गुदुङाव जों अनलानि नै। माइरं गुन्दै खालामनायखौ सारना होनायखौ नुनो मोनो। आरो जाय दाउ बेदरजों जायोबा दाउ। गथ' एफ्रामखानांगोन गोदो सिगाङावनो। बेफोरखौ एवफ्रामनानै जोङो। दाउ। अनला खारैजों दाउ सङो। औ ओ बेनि। ओमफ्रायथ' आरो आं होनदोंमोन साम' साम'फोरखौबो बे साम'फोरखौबो अनला खारिफ्रावबो होजायो नोंथां बेनिफ्राय आं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंगोन। ओ नोंथाङा। अनला खा अ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि दोरोङारि ओंख्रि नारजि। साम' ओ नारजि साम' ओंख्रै अनला खारै सबायजों साम' बायदिसिनाफोरखौ माबायदि सङो आरो अनला खारै बायदिसिना मैगंफोराव मा मा होनानै सङोबा नोंथाङा साबसिन मोनो थावसिन मोनो नोंथाङा जि। थ' जेखौ ओ साबसिन मोनो बेखौ नोंथाङा एसे संथाबै फोरमायलां समनि आंखालाव नोंथां।
औ नोंथां ओरैनोथ' नोंथां अनला खारै होननानै बुङोबाथ' ओरैनो माने जों दोरोङारि ओंख्रि जोबोद गोथाव जायो जानो माने आं अनला खारैखौ ओरैबायाददि माने माने आङो बांसिनानो माने अनला खारैखौ। औ। नोंथां खोनादोंना।
औ नोंथां नोंथाङा एसे खोथाखौ। अ मोजां बुं ओसे।
औ नोंथां माने ओरैबायादि माने। उम अनला खारैखौ माने ओरैबायदि माने बुङ माने आङो माने आंनि बादिब्ला माने औवानिफ्राय जेब्ला औवा गोरलैखौ अनला खारैयाव माने औवा गोरलैखौ दाननानै लाबोनानै। अनलाख हार अनला।
औवा गोजा औ।
औवा गाजाख। खुब बे औवा मेवायखौ माने। हानानै लानानै मोजाङै बेखौ अनला खारैजों होसननानै संनानै बेयाव माने दाउ बेदर बायदिसिना होलाबा माने थावनाया जोंनि दोरोङारि ओंख्रिनि मोनसे। बेयो मोनसे सवाद माने जोबोद माने मोजां जायो। बेफोरबादिनो बेफोरबादिनो। गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरखौबो गुबुन गुबुन माने जुदा जुदा रोखोमै जोङो संनानै जानायखौ नोंथां नुनो मोनो। जेरै साम'खौ साम'। नोंथां साम'खौ जोङो जेरै सबायजों संनानै जानायखौ नुनो मोनो बे बेफोरबादिनो नि अमा बेफोरबादिनो नाजों खांख्राइ मैथा बायदिसिना ओंख्रि संनानै जानायखौ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि संना जानायखौ जोङो नुनो मोनो
औ नोंथां
मैथाजों जेरै ना मैथाखौ जेरै नाखौ जेरै एवफ्रामनानै बेयाव दै होनानै दैै दै जा जेब्ला गोदौगोन बे गोदौनायाव जे ब्ला बे मै थाफोरखौ होनानै होसननानै होयो। बेसोर बेजोंनो आरो इसे फोराननानै आरो सि जेरै जेब जेब बेफोरबायदि होनबा जों जोबोर गोथाव मोनो। जोबोर गोथाव जायो आरो नोंथां, मानो होननानै बुङोब्ला थिग बेफोरबाददिनो नजि नारजियाबो बेफोरबायाददिनो मोनसे माने बिफांनि माने फाथो बिफांनि बिलाइनिफ्राय जानाय आरोना। नोंथां बे नारजिखौबो जोंनि दोरोङारि गोबां जोङो जेरै मान-मानसि सासे माने रुं सारि जानानै बेफोरबायदियावबो जों माने नारजि बाहायनायखौ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि नारजि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो माने। जायखौ जोङो बरआव माने जेरै माबा खुङो मोन ने मानसि थैनायनि बायदिसि दा खरम फालियो बायदिसिना हारिम माबानि फालिनाय बेफोरावबो गोबां माने बेफोरो माने सोमोन्दो गोनां आरो नोंथांमोनाने
औ ओमफ्राय आंबो नोंथां मोननैसो बेफोरबायदि दोरोङारि ओंख्रिनि बागैबो बुंबावनो सानदों नोंथां नोंथाङा दा बावैसो बुंलांबायदि बेफोर नारजिफोरखौ मानसि सासे रुंसारि जालांनायावबो बेफोर संनाय जायो मानो होनोबा बयबो समाज ओनसोल आथिनखालाव बयाहाबो मोनसे नेमखान्थिजों बाहायनाय जायो अ बेबायदिनो आंबो मोनसे खोथा बुंनो सानदों नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथांखौ आं दहायसो सोंलांदोंमोन दि नोंथांनि ओंख्रिया माया साबसिन आंनियाबो बेबायदिनो मोनसे साबसिन ओंख्रि दङ बेफोर जादों मैथा मै थाजों ना बेफोर ओंख्रिखौ आं साब सिन मोनो। जानानै एसे थाव सिन मोनो मैथाखौ जोङो मैथायाबो गोजा मैथा बायदिसिना बेफोर मैथा थायो आरो मैथा। ओंख्रिखौ आं जोबोरै मोनसे मोजां मोनो मैथानि थावनाया गोखै एसे आरो गोखैजोंबाबो गोबां मोजां जायो आरो देहाफोरखौ थाजिम मोनो। जाना सान्दुं गोसाफोराव नोंथां औ बेनिफ्राय आरो नोंथां ओंख्रियाथ' दोरोङारि ओंख्रिया आंनिया मोनसे आरो फेभरेट दंबावो नारजिजों अमा जायखौ जों नारजिनि थावनायखौ गोखा मोनो नारजिनि फाथोनिफ्राय जानाय नारजियाथ' गोखा नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
नारजिजों अमाजों सङोब्ला गोबां आं थावनाय मोनो लोगोसे आरो गोबां मोजांबो मोनो जाहाथे नार्जिनि थावनाया गोखाब्लाबो जानानै गोबां इन्टारेस्टिं नाङो नोंथां नोंथाङा खोनादों आंनि खोथाखौ
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ आरो जों नारजिखौ जोङो गोबाङानो जानाय नुनो मोनो। आरो बेफोरखौ जोङो जोंनि ओनसोलफ्राव सम संनायफोरखौ जोङो। गोबां नुनो मोनो खायफाफ्रा गेस आरिफ्रावबो सङो। आरो सौखायावबो सङो बन जों। दानि जुगावथ' गेसआ बायदिसि ना संग्रा औ नों थां आं बेखिनियावनो आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय नोंथां। जेब्ला समाबो जाबायना? नोंथांजों सावरायना गोबां गोजोननाय थाबाय नोंथां।